हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों
अ नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला आङो ओ फंनैसो खोथा सावरायलायगौमोन नोंथांजों।
औ सावरायजागोन
औ माने आं सानदों आरो बे ओ बर' फोरनि गान्नाय- जोमनायनि सायाव जोङो रायलायलायनो होननानै बे बर'फोरनि गाननाय - जोमनाय होन नानै बुङोब्ला ओ गिबियावनो आइजोफोरनि थाखाय दखना दङ ओनिफ्राय। ख'ना, फास्रा आरो ओ हौवाफोरनि थाखायबो दङ गामसा।
उम।
ओफ्राय आरो बिनिफ्राय जोंना आरो मोनसे बर'फोरनि सिनायथि दंबावो बे। बेनो जाबाय सिनायथि ब्रासानो जाबाय जेनेबा आरनाइ। आंङो बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरोना ओ जेनेबा गोद। दोथम ओ जोंना बरफोरा बर आइजोफोरा गाव गावनो दानानै। गाव गावनो दानाय। दानाय आखाइजों दानाय दखनाखौ गोबां रोखोमनि आगर एरनानै। गाव गावनो गाननाय जायोमोन नाथाय दानि जुगावहाय जेन बेफोरबायदि दानाय। फोराबो खम नुलांसै दा बेफोरनि सोमोन्दै। नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना मा गोदो माबायदि बाहायोमोन दखनाखौ आरो दा माबायदि। बाहायसै बेसेबांसिम सोलायनायखौ नुनो मोनखो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो दे।
औ जेनेबा जोंनाथ गाननाय गुबै। गाननाय जोमनाया दखना जोमग्रा फास्रायानोसै हौवाफोरनि गामसा। जोंना गोदोफोरजों मिथि। नुनो मोनो जेनेबा गोदोनि बोराय बुरै आबै आबौमोनखौ जों नुनो मोनो बिसोरो दख। खना गानो मोन बांसिन ब्लाउस गाननाय नुनो मोनामोन इसोरखौ बिसोरो जेनेबा। दखनाखौल गानोमोन ब्लाउस गाननाय नुनो मोनामोन ओमफ्राय बिनि उनाव लासै लासै फैनानै। बरफ्राबो गुबुन हारिफोरखौ नुनानै ब्लाउस गाननो सोलोंबाय। दखनाखौ दखनाजों लोगोसे ब्लाउस फास्रा बेबायदि लानो सोलोंबाय। बरफोरा। गोदोफा बांसिनानो गुबुननिफोरखौ बायनानै गानामोन गाव गावनो नआव। आखाइजों दानानै गोनो खनायानोजा फास्रायानोजा बेबायदि दानानै गानोमोन। उम नाथाय नै दानि जुगाव गोबां ओ मिसिंजों दानाय। गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय। बेलेगफोरा मेसिनजों दानानै हरो दखानफोराव मोनलाबायो बेखायनो। ओ बारा दाना दानाया एसे खस्थबो जायो नालाय ओमफ्राय। दाना ओरै बाय। बानो मोननो होनानै बारा बायनो नागिरला माबा दानो नागिरला। बायनानै बांसिन बायनानै बायनानै बांसिन गानबाय जे दानि नै। जोंनि जेनेबा। गामि गामिफोराव जेनेबा गामिफोरा सोलायबाय टाउन जिं जिंफोराव मानसिफोरा टाउनाव थाहैनो हमबाय। टाउनाव थाहैनानै खायसे खायसेफोरा टाउननि। थासारिजों लोगोसे गोरोबनानै गाव गावनि दखनाखौ बारा गाननो नागिरला। ओ माबा सुइजारफोर सुइजारफोर गाननानै थायो। दखनाखोव एसे खम गाननाय नुनो मोनो। जेनेबा बिसोरनो हारसाफोराबो गानो जोंबो टाउनाव थायो होननानै दखनाफोरखौ एसे। खम गानसै जोंबो इसोरनिजों गोरोबनानै इसोरनि थासारिजों जोंबो गोरोबनानै थानोसै बेबायदि सानो। नानै दखनाफोरखौ बारा गाननो नागिरा। टाउन फोराव जेनेबा ओंखारलांब्ला कुरथाफोर गानलाङो सुवइजार गानलाङो बेबायदि। गाननायखौ जोंङो नुनो मोनो हौवाफोराबो। गामियाव थाबोला जेनेबा गामसाफोरखौ गानो गाननाया खिन्थु बाहेराव थांब्ला लंपेन्ट। जोंङो लंपेनन्ट गस्ला गान्नायफोरखौ बांसिन। नुनो मोनो गोदो गोदोनि गोदोनिफ्राय जेनेबा। जोंनि गाननाय जोमनाया सोलायबोनो हमबाय ओ थानाय थासारिजों लोगोसे गाव। गावनि गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायफोरखौबो जोंनि बरफ्रा सोलायनायखौ जोंङो नुनो मोनो। ओ जेनेबा बेलेग बेलेकनि ड्रेसफोरखौ। गानो जेनबा। बेलेग बेलेग बायनाय ओ जिया मोजां नंबाबो नंङाबाबो दानो दानाय जाला नालाय ओमफ्राय बेलेगफोर। खौबो गाननाय नुनानै बेबायदिनो गानलांनो हमबाय आरो जोंनि बर' फोराबो गोदोनिफ्राय गोदोनि बायदि जानानै गैला दा एसे सोलायबोबाय गाननाय जोमनायफोरा बेखौनो नुनो मोनसै दानि नैबे मुगायाव आथिखाल मुगायाव। गुबुन गुबुन जाजोबबाय गाननायफोरा। नोंथांनि नोजोराव नोंथाङा थाङा माबायदि नुनो मोनो जेनेबा बर'फोरनि सायाव गाननाय जोमनायनि सायाव?
औ आम नोंथांनि ओ बुंनाया सैथोआनो। माने आंनि मोनदांथियावबो बेनो आरोना गोदोहायथ' ओ माबा खौबो जेनेबा खुन्दुंखौबो खुन्दुंनिफ्राय गावग खुन्दुंखौबो जेनेबा गाव गावनो एम्फौ लानानै बर' आइजोफोरा बे एम्फौ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं ओ दिरुनो मोन ना इन्दि लुयोमोन बिनिफ्राय गाव गावनो आ जेनेबा बर'फोरनि आग'र दङ। जेरैहाय फारौ मेगननो ओ दिंखिया आगर हाजो आगर। बेफोरबायदि आगरफोरखौ एरखाङोमोन आरो जोबोद समायना नुयोमोन एनिफ्राय आरो गाबफोरखौबो बिसोरो माने केमिकेल बाहायामोन दायो जिथुनाखि जोङो गाब फोर ओ हाथाय बाजाराव मोनसोयो बेफोरबायदिखौ बाहायामोन बिसोरो माने आ बिबार फिथाइफोरखौ लानानै आ बबे बबेयो गाब गोनां बेफोरखौ नायनानै ओ माने बिसोरो लाब बोनानै गाव गावनो माने गाब होयोमोन आरो ना जियाव आरो बेजों लोगोसे ओ माने ओरैबायदि पियर पियरमोन आरो ना सिगांनिया मा दोनिया माने आरो दानि जिफोराथ' इदिनो जानला मोनलासो माने मोजां नङाबाबो जिफोरा मोजां गाननो जोमनो मोजां नङाबाबो माने बैयावहाय माखासे एट्रेकसन होननाय थायो ना। जेनेबा समायना नुब्लानो माने बेखौ लायो गावखौ समायहोनो थाखाय ना जायबाबो आइजोफोरा गावखौ समायनो थाखाय जि जायखौ फसायदों बेख खौ लानो गोसो जायो बेबायदिनो बेबायदिनो गोबां ओ आइजोफोरा माने दानायफोराथ' बहुत खम जालांबाय।
उम उम।
जुगनि आइजोफोरा माने जेरैहाय ओ बिहामजोआनो होन बा फिसाजोफोरानो होन दा दायो दानायखौ बहुत खम नुनो मोन सै आरोना ओ दायो जोंनिथिंथ दानायानो जाला होन जायो आरो बेफोरखौ जिफोरखौ ना बयबो बायनानै मोनसै नालाय। दा बायनानै मोनसै खस्थ' खालामनो गोसो जाला। गोरलैयावनो मोनसै बिनिखायनो माने बायनानै गानो एनिफ्राय दा बे ओ गुबुन गुबुन जायगाफोराव थांनायफोराव माने ओरैबायदि जायो आरोना आइजोफोरा आम बे ओ जेनेबा आ बेलेगनि मोनदांथियाव आङो मोनथिया बिसोरो माबायदि सानो। खिन्थु आंनि मोनदांथियाव आं ओरैबायदि सानो जेन ओम जेनेबा जोङो एम ओम बेलेग जायगा गुबुन जायगाफोराव थाङोबा बा टाउन सहेर फ्राव थाङोब्रा थाङोब्ला गाव गावनि दखनाखौ गानालासिनो जेन बेलेग हारिनि जेरैहाय सुरिजार लंपेन्ट बेफोरखौ गाननानै थाङो ना जोङो आङो सानो आरो माने बेयावहाय बेबो मोनसे ओ कमफर्टेबोल होननाय थायोना जेनेबा जायगा लानानै जायगा जोंबो माबानांगौ जायो आरो ना। आ गावनि कालसाराथ' थाखागोन नालाय जोंबो जायगा लानानै जायगा गाननो रोंनांगोन आरो बेखौबो ना माने गामियाव थाब बा लंपेन्टफोर गान्नाय बेफोरबायदिखौथ' ओ जेनेबा साबजानाय मोना नालाय। जेनेबा टाउन सहरफ्राव थांब्ला नोंनि सुबिदाफोरखौ नायनानै गानजायो आं बेखौ सानो आरो माने ओनिफ्राय दायो आरो सोलोंथाइ मुगायाबो जौगाबायदि मथिया रावनिबो मा होनो बयनिबो माइन्डआ आपग्रेड जाबाय। ओ बयहाबो सानखांनाया माने गोजौ गिदिरसिम थांबायना बयहाबो सानखांनो हानाय मेलेमजिबि दङ दायो बेनिखायनो उम। माने ओ बिदि होननानै जोङो माने गाव गावनि कालसारखौ गारनो नाङा आरोना जेनेबा जोंनाबो माखासे मबा दङना फोरबोफोर दङ बेफोराव जोङो दख'नाखौ गाननांगौ बा हाबा बा हाबा खेराइफ्राव बा ओ मन्दिरफोराव थांब्ला बा माबा मोनसे मेल मिथिं जाबा बर'फोरनि बेफोराव जोङो दख'नाफोरखौनो गाननांगौ बे आं बेखौ सानो आरोना बैसागु बैसागु मेला बा माबा मोनसे मोनसे फांसन बर'फोरनि बेफोरबायदि जाबा जोङो गाननांगौ गाननाङा नङा दा आरो न'आव थाबाबो खायफाया गानो गाना गानथारैबो गैया गानग्राबो दङ न'आव थाब्लाबो मालाय गोदोनिफ्रायनो जि सोलिबोबाय थानाय न'खराव बिमा फिसाफोरजों ओ गोरोबनानै थाबोबाय थानाय बेफोरो माने गाननोबो हागौ दायो आङो ओ जेबो नेगेटिभ होनना बुंनो सानो आरोना रावखौबो बो माने ओ जेराव कम्फरटेबोल मोनो बेखौ गाननांगौ मानो होमबा जोंबो गोबां गोजान गोजान जायगाफ्राव थांबा दख'नाफोरा एसे खस्थ'बो जायो आरो मायावबाफोर ट्रेभेल खालामनांगौ जायोब्ला गारि गुरा गाखोनांगौ जायोबा बेयाव नांग नांथा नुंथा जानो चान्स थायो बा जोङो सुरिदार फोरा गानबा फ्राद मोनसे बेबायदि जायो आरोना माने गोदोनि गोदोनि दिनावथ' जेनेबा ओ आइजोफोरा दख'नायानो गानजोबखायोमोन बिदिजोंनो हान्थिदोंमोन खिन्थु दानि मुगाया बिराद ओ सोलायनाय मुगा जाबाय नालाय आरो एसे देनजारेस्ट मुगा जाबाय नालाय गाव गावखौनो माने ओ गोबां गो लाखिनाया मोजां आरोना ओनिफ्राय दा बे हौवासाफोरनि हौवाफोरा जे ओ बिसनाबो जेरैहाय ट्रेडिसनेल ओ ड्रेस दं जेनेबा गामसा बिथांमोनाबो औ गामि एरियानिफोरा गाना नङा गानैआनो होनजायो मानो होनबा जोंनिथिंबो गामि एरियासो नालाय गानो जोंनिथिंबो ओमफ्राय आरो सोरबा सोरबाफोर ओ दानि गथ'फोर नालाय ना बिसोरो लंपेन्टफोरजोंनो हाफपेन्टफोरजोंनो दा आ माबा उन्दै उन्दैनिफ्रायनो गानदावबोनायफ्रा बिसोरो माने गामसाफोरखौ गाननोबो एसे माबा आनकमफर्टेबोल मोनो बेनिखायनो बिसोरो लंपेन्टफोर गाननानै थायो आरोना ओनिफ्राय अब्लाबो जोङो गाव गावनि कालचारखौ बावनो नाङा गाव गावनि ओ माबाफोरखौ लाखिनांगौ आरोना आब्रुथिफोरखौ लाखिनांगौ।
औ।
बिसोर बिथांमोनाबो बिदिनो मेल मेल बिदिनो बैसागु मेला बा माबा मा मोनसे फांसन बर'फोरनि फांसन फोर जाबा गाना नङा गानो आरोना। बिथांमोनहाबो गाननायखौ नुनो मोनो ओह गोबां समायनाबो नुयो बे बेफोरबायदि माबाफोरखौ गानोब्ला दख'ना गामसा स्राइ गानोब्लाना बहुत समायनाबो नुयो मोजांबो नुयो औ माने औ गुबुन हारिनि माबानिफ्राय गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायनिफ्राय आं सानो आरोना जोंनि दख'नायानो जोबोद मोजां होननानै माने दख'ना गामसायानो औ बिराद मेगनाव नाङो आरो मानोना आरो जों बबेबा मोनसे गुबुन जायगाफ्राव जोङो दख'ना गाननानै थांलाय माने जेराव बर'फोर गैया बेै जायगायाव दख'ना गानना थांलाय ओरै बिदि नायो माने बिसोरो बिसोरो माने माबा मोनसे एट्रेकटिभ आरो ना बे बे दख'नाया
दखनाखौ दख'नाखौ नुनाय लोगो लोगोनो सोङो मानसिफोरा मा हारिनि होननानै जेनेबा दख'नाया बेयो गोम बे माबे हारिनि गान्नाय एदि बेबायदि होननानै सोंनायखौ नुनो मोनो जोङो गोजान गोजान जायगाफोराव थाङोब्ला गाननानै
औ नंगौ ओह दा होनब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां जोंना समाबो जानानै फैबाय नालाय दे गोजोनदोंसै